फन हरनायनि जाहोना मामोन
ओ नोंथाङा आंनो दान्दिसे समो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आङो आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे ओ सावरायगौमोन नोंथाङा सावरायलायनो हागोन ना
औ सावरायजागोन नोंथां
नोंथाङा ओ सावरायनो हायोब्ला नोंथाङो ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन अ औ आबादा जेनेबा बुहुमनि बयनि ख्रुइबो गोजामसिन आरो गोनांसिन जिउ राहा बेयो जाबाय मानसिनि गोनांथिखौ सुफुङो गोदो गोदायनिफ्राय दिनैसिम सोदोमस्रिनि जौगानायाव आबादा गोनांथार बिफाव लादों मोनफ्रोमबो हादरा आदार आरो रांखान्थियारि जौगानायनि थाखाय आबादनि सायाव सोनारनो गोनां जायो।
औ
जोंनि बे भारत हादरा मोनसे आबादनि हादर होननानै मिथिजायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेजों लोगोसे भारतनि गोबां जौखोन्दो सुबुंफोरानो आबाद मावनायनि सायाव नांथाबनानै दं आबादखौ थार महरै भारतारि रांखान्थिनि मेरदन बुंनाय जायो आबाद मावनाया रोजा रोजा बोसोर सिगांनो जागायजेनदोंमोन जेब्ला गोदोनि सुबुंफोरा मैहुर खालामनाय बायदिफोरखौ नागारदोंमोन बे समनिफ्रायनो बिसोरो आबाद मावनाय आरो जिब जुनारखौ फिसिनो सोलोंबोदोंमोन बेनिफ्राय बिसोरो थि जिउ खुंनाय आरो गामि आरो नोगोरफोरनि जौगानाया जागायजेन दोंमोन भारताव सिन्दु हायेन सोदोमस्रिनि समनिफ्रायनो आबादखौ मावबोगासिनो दं दा बिगियान आरो बिरिदामोननि हेफाजाब जों आबादनि आबाद मावनायनि आदबफोरा जौगाबोदों एबा सोलायबोदों गोदोनिफ्राय
औ औ
औ‌ आथिखालाव गोदान मुगानि जेनेबा मेसिन आरो जौगा थाखोनि आबाद मावनायनि आदबफोरखौ बाहायनानै आबादखौ बांसिन बिबाङै दिहुनो
औ
सुबुं माहारिनि थांना थानायनि थाखाय आबादा गोनांथार मानो होननानै नानै बुङोब्ला आबादनि जोहैसो जों गावनि उखैनायखौ सुफुंनो हायो जेरै जों माइ गायो गम मैगं थाइगं बायदि बायदि रोखोमनि जों आबाद मावो आसामनि हाया हासार गोनां आरो अखा गोबां बिबाङै मोनो बेजों लोगोसे से आबहावायाबो मोजां बेनिखायनो आसामावबो गोबां बिबाङै आबाद मावो जेरै माइ गायो बागान बेसर फाथो मैगं थाइगं बायदि बायदि रोखोमनि बेजों लोगोसे ना फिसियो आरो जिब जुनारबो फि फिसियो आबाद मावनायाव गोबां मोगा मोगि जानांदोंब्लाबो गोदान बिरोंदामोन आरो बिगियानारि आदबफोरा आबादारिफोरखौ दिहुनथाइखौ जौगाहोनायाव मदद खालामगासिनो साफ्रोमबो सुबुंफोरानो मिथिगौदि आबहावानि आबादनि गोनांथिखौ बिनिखायनो आबादारिफोरनि खस्थखौ बाखनाय नांगौ आरोना
औ औ
औ दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आबादनि सोमोन्दै जेनेबा नोंथाङा आबाद मावो नामा
ओ आबादखौथ आङो बाहाय बांला मावनाय जायो नोंथां
औ एसे फोरमायना हो नोंथां
ओह आङो गिबियावनो माइ माइ गायनायनि बागै सावरायगोन मानो होनना बुङोब्ला बुङोब्ला जोंहा ओ आसामाव बांसिनानो माइ गायनानो सोनारो मानो होनना बुङोब्ला जोंना ओह माइ माइ आबादखौ जों बांसिन जायो होननानै जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिन जायो होनना मिथिगौ ओ बबेबा बबेबा जायगायाव नाथाय दैज्लां बोथोराव गाया गायालाफानो मेसें बोथोराव गायनाय जायो मानो होनना बुङोब्ला बिसिनाव बोथोरावहाय दै थायो जोंना दैज्लां बोथोराव दै थानायनि थाखाय जोंहा दैज्लां बोथोराव माइ गायो दा जोंना दैज्लां बोथोराव गायो नालाय आं दैज्लां बोथोरनिफ्राय बुंलांनोसै ओह जोंनियाथ दै थायो नालाय ओ गिबि बियावनो जोंना दुब्लियाव फोथारावहाय गोबां बैसंगालिजों बुंफबनानै थायो बेसंगालि बिदिनो बायदिसिना हाग्रा बंग्राजों बुंफबग्रोनानै थायो ओ बुंफबगोरनानै थानायनि थाखाय ओ बेखौ नैजि बा ओ जि दिननि सिगाङावनो खेबसे एवग्रोनानै लायो मानो होनना एव मानो एवो होनना बुङोब्ला बेखौ एवग्रोनायनि जाहोनानो जादों बै जा बेसंगालि हाग्रा बंग्रा बेखौ फोथैग्रोनानै बा हासार महराव सोलायहोनो थाख थाखाय जों बेखौ गिबियावनो एवग्रोनानै लायो। नोंथाङाबो आबाद मावोबा नोंथाङाबो एसे मिथिखागौ जानांगौ।
औ।
बेबायदिनो फेसेवग्रोना लानानै ओम हाग्राया सेवजोबनाय लामायाव फैयोब्ला बा हासार महराव ओ महर लालाङोब्ला बेखौ ओ जि दिनसोनि उनावहाय फिन खेबसे एवफिनबावनाय जायो। बेवहाय ओ हाखौ मिजि मिजि खालामनानै लाबावनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जा दिनखालि माइ गायगोन बै दिनखालिहाय ओ बेखौ फिन खेबसेबाव एवबावनाय जायो।
औ।
दा आं गिबियावनो खोथिया फोनायसिम ओ फाउसायफिननानै नोंथांजों एसे फोरमायनो सानबाय खोथिया फोनायनि बागै दा गिबियावनो जा जोंनि ओ गोदोनि माइ गोदोनि बा नै बोसोर बोसोर थांगोदानाव गायनाय माइ बै माइखौ खायफाया बिधान हिसाबै दोनो आरो खायफाया गोदान माइ बा माइ ओ बायनानै लाबोयो आरो। बेबायदिनो बै माइखौहाय फाथोनि बस्थायावहाय
औ।
बेखौ फाथोनि बस्थायावहाय खाथेनानै बेखौ ओ दंग' एबा नो दैमा हाखर बायदि जायगायाव ओ बेखौ ओ दोननाय जायो बा बेखौ दै सिङाव फब गादबनानै दोननाय रखम जायो। ओ मानो होनना बुङोब्ला बेखौ गाजा बेरहोनो थाखाय दै सिङाव सोना दोन्नाय जायो गाजा बेरोब्लासो जोङो ओ बेखौ माइ महराव मोननो हागोन नालाय नोंथां बेखौ ओ गाजा बेरहोनो गोनां जायो बेखौ सान साननै ओ दै सिङाव दोननानै बेखौ ओ माइ बुंला बेखौ माइलि बुंनाय जायो बेनि ओ जादै सिङाव दोनबाय नालाय गाजा बेरबाय नालाय बेखौ माइनि मुं होला बेखौ माइलि मुं होनाय जायो। बिदिनो बेखौ मायलिखौ न'आव लाब नानैहाय बे बोखांनानै बा नै घन्टा बा ओ थाम घन्टासो बोखांनानै दै सरटनायनि थाखाय बेखौ ओ बायजोआव बरनानै दोनो बेनि उनावहाय बेखौ लाब न'न'आव सस न'सिम लाबनानै ओ उसुं बारान्दा बा उसुन्दायाव ओ बा सेख्लायाव बेयावहाय हायाव दोननाय जायो आरो बेनि सिगां थास' बिलाइ हाग्रोनानै लानाय जायो। ओ थास' बिलाइखौ हाखांनायनि उनावहाय बेयाव हायावनो माइलि बेखौ दोननानै ओ नैबा थाम इन्सि हायाव ओ दोननानै ओ बेखौ ओ थास बिलाइजों ओ खोबना दोननाय जायो आरोना नोंथां। बेबादिनो ओ साननै ओ बा सानसे थाखांनाय ओ साननै थाखांनायनि उनाव ओ बे बेनिफ्राय ओ गाजा बेरनाया एसे गोरासिन जायो आरो नोंथां बा मोजां मोजांसिन गाजा बेरो बेबायदिनो गाजा बेरनायनि उनाव बेखौ दुब्लि फारसे लांनाय जायो दुब्लि गिबियावनो ओ फोथारखौ मोजाङै एव गोरना लानानै बा दुब्लिखौ मोजां एवना लानानै सैथाम लानानै बेखौ ओ दै एसे दै गैयाब्ला दै सारनानै ओ हाखौ मोजां ग्लेब ग्लेब बानायना लानाय जायो आरो खायफाया हासार सारो ओ ओ बायदि हासार जोंना लकेल हासारबोथ' दङनालाय नोंथां एरै मोसौ ओंखारनाय हासार दाउ-दाउफोरनि खिनिफ्राय ओंखारनाय हासार खानस्रि हासार बिदिनो बायदिसि सिना हासारफोरखौ सारग्रोना लानानै उनाव ओ बेखौ ओ माइखौ सारनाय जायो आरो ओ बिदिनो ओ एसे गुबुं गुबुं सारना लाखांनायनि उनाव बेखौ ओ नैजि दिन बा ओ थामजि दिनसो नेखांनायनि उनाव माइआ एसे गोजौ जायोब्ला बेखौ फुना लानाय जायो बेबायदिनो फुखांनायनि उनाव जा दुब्लि फोथारखौ ओ एवग्रोनानै लानाय सैनै बै सैनै खौ एवनायखौ आरो फिन खनसेबाव ओ सैसे एवबनानै ओ बेखौ जिदिनखालि गायबावगोन बेदिनखालि खनसे मोजां एवना लाबावनानै बिदिनखालि गायनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो गायखांनायनि उनावहाय ओ था नै मास बा ओ हाइजोआनो नै मास जायो बांसिनानो थाम माससो थानानै उनाव ओ बेखौ हानाय जायो हानानै बेखौ ओ गोदोनि दिनावथ' मोसौदों हायोमोन नाथाय दानि दिनाव थ' बेबायदि मोसौजों नानायखौ नुनो मोनला मानो होनना बुङोब्ला बिगियाननि जुग जाबायनालाय नोंथां ओ बेबादिनो मेसिनजोंसो नानाय जायो मानो होनना बुङोब्ला ओ गोदोनि दिना जोबलांबाय बा गोदोनि दिननि मावनाय दांनायफोरखौ मानसिफोरा ओ बावलांजोबबाय बा एफा एनै बावलांबाय होननानै आ सानो ओ बेबादिनो बेखौ नाखांनायनि उनाव दुलि एबा बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो ओ बेखिनियानो
औ दा नों नोंथाङा आबाद मा मावो होनदोंमोनलायनो मा आबाद मावो नोंथाङा
बा गोबारैनो माव माइ आबाद मावनाय जायो जोंनियाहाय
औ एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा जेनेबा नोंथांनि ओनसोलाव नोंथांनि ओनसोलाव जेनेबा मा आबादखौ बांसि नै मावनाय जायो बेफोरनि बागै
ओ दा आङो दैज्लां बोथोरावल' मावनाय मोनसे आबादनि आबाद बुंबावनोसै
औ
दा गिबियावनो मावनाय जायो ओ पटल ओ बिदिनो लेस्रा भिन्दि ओ जिंखा ओ जोगोनार बिदिनो बायदिसिना आबाद मावनाय जा जायो आरोना जोंनियावहाय दा गिबियावनो आं बुंग्रोनो सानगोन ओ ओ जिंखा जिंखा आबाद मावनाय दा गिबियाव नो जिंखा बेगरखौ जोङो बाजार एबा मार्केटनिफ्राय लाना फैनाय जायो ओ बेखौ लाना फैनायनि उनाव जा जायगायाव जोङो जिंखाखौ गायगोन बै जायगायावहाय मोदजाङै जिंखा जिंखा गायनाय जायगाखौ हाग्रा बंग्रा एसे एवस्रांनानै लानानै ओ ट्रेक्टरजों सैसे एवस्रांना लानानै बा हाग्रा बंग्रा थैनायनि थाखाय बेखौ एवस्रांग्रोना लायो बेखौ एखांनायनि उनाव जा जायगाखौ जा जायगायाव गायगोन बेखौ सिमा लानाय जायो बे सिमानि हिसाबै बा मोनसे दुरुं बोना लानाय जायो बाय दिरुंहाय ग्रोब ग्रोब ग्रोब बा लाइन लाइन लाइन गायलांनाय जायो जे जा जायगायाव गायगोन बेखौ खदालजों जावनानै मोजाङै मोजां जावग्लिनानै बा बेवहाय हासार होयो जावखांनायनि उनाव एसे रज' खांनायनि उनाव हासार होयो। बे जायगायाव जावनानै बेखौ बेगरखौ ग्रोब ग्रोब थुना होनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदि थुना होननानै जै दिनखालि एसे गोजौ गोजौ जागोन बैदिन खालि जा जारकिन बा जा मुलि सारग्रा मेचन बै मुलि सारग्रा मेसिनजों मुलि बेखौ सारनो हानाय जायो मानो होनना बुंङोब्ला जोंनियाव गोबां एम्फौ एनला ओ गुसेेंग्रा बायदिसिना ओ एम्फौ एनलाफोरा ओ बिफांफोरखौ अरसजोबनानै गालाङो बेनि थाखाय जों गिबियावनो रज'नाय लोगो लोगो लोगो बेबायदिनो मुलि होग्रोनानै लायो बेबादिनो मुलि होनायनि नि जाहोनावबो गोबां हाफोरा ओ गाज्रि जालांदों होननानै जों सानो नाथाय ओ बोथोरजों लोगोसे जोंङो ओ फिथाइखौ मोननो थाखाय जोंङो मुलिखौ होनाय जायो ओ बेबायदिनो मुलि होननानै जिंखाया मानलानो हानाय जायोब्ला मानलानो हानाय जानाय हिसाबै जोंङो सां होनाय जायो जे ओरोयोथ' औवानि सां होयोमोन नाथाय दानि दिनाव जों औवानि सांखौ नुनो मोनलिया गुना गुना दुरुं बायदि बायदिजोंसो जों सां बानायनायखौ नुनो मोनो ओम ओ जिखुनु जाया बेबायदि सां होनानै बेखौ